हेल' हेलौ
औ
नोंथाङा आंनि बुंनाय बाथ्राखौ मोजाङैनो खोनाहैदों ना?
खोनादों नोंथां मोजाङैनो खोनादों।
अ बबेयाव दङ नोंथां न'आवनो दङ नामा
औ नोंथां आङो न'आवनो दङ जिरायनानै। नोंथाङा मानोबा हरदोंमोन आंनाव?
नंगौ नोंथां आङो दा बे समाव नोंथांनो फन हरनायनि गुबै बाथ्रायानो जाहैबाय नोंथांजों आङो बर' हारिनि बैसागुजों सरजाबनानै माखासे दोरोङारि गोखा गोखै मैगं जानायनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो हरदोंमोन नोंथां
नोंगौ ना नों नोंथां दे सावरायनो हागोन।
अब्ला नोंथाङाबो सावरायनो जुदि राजि दङब्ला जों सावरायनोसै नामा नोंथां?
जागोन दे नोंथां सावरायनायखौ जागायदो बिदिब्ला सावरायजागोन।
गिबि गिबि बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो बुंगोरनोसै नोंथां
जागोन दे।
औ बैसागुखौ जोङो मिथिखायो बैसागु मानि खायसे बुंनो नागिरो बोसोरनि गिबि आगु दानखाय बैसागु बुङो अब्लाबो जेखियानो बुङा मानो बैसागुआ जाबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो लानानै बर' हारिमुनि बर' हारिनि बोथोरजों सरजाबनानै खुंजानाय बयनिख्रुइबो देरसिन रंजाथाइ फोरबो जाय फोरबोनि गेजेरजों बर'नि गासैबो हारिमुनि सावगारिखौ गंसे आयनायाव गावनि मोखांखौ सासे सुबुङा नायनाय बादि हारिनि महर मोखांखौ बैसागुनि गेजेरजों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो सैथो नोंथां बुंनाय बाथ्राया बैसागुआ जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे एंगारनो हायै फोरबो जाय फोरबोखौ बर' हारिनि सुबुंफोरा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो ज' ज' उन्दै गथ'सानिफ्राय लानानै बोराय बेन थ' गासैबो ज' खौसेयै रंजानानै फालिबोनायखौ नुनो मोनदों आरो बेफोरबायदि फालिनाया दासिमबो आथिखालावबो सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों नोंथाङा बुंदों बैसागुआ जाहैबाय बुङो बैसागुआ जाहैबाय जायखौ बोथोरनि बोसोरनि गिबि दानाव फालिनायखाय बेखौ बैसागु होननानै बुङो थारैनो सैथो नोंथां बुंनाय बाथ्राया बोसोरनि गिबि दानावनो जोङो बैसागु- बागुखौ फालिनाय जायो जाय बैसागुखौ से सेथि सानावनो बैसाग दाननि सेथि सानावनो फालिनाय जायो आरो बैसागुखौ गोबां बाहागोआव राननानै स्नि सानसिमहालागै फालिनाय हुदा दङ एबा फालिनाय खान्थि दङ बै फालिनायाव जाहैबाय मोसौ बैसागु मानसि बैसागु अमा बैसा बसागु सैमा बैसागु दाउ बैसागु बेबायदिनो मुं दोननानै बैसागुखौ फालिबोनाय जादों आरो फालिबोगासिनो दङ आथिखालावबो फालिबाय थादों बेबायदिनो मानसि बैसागुनि फ्राय बैसाग दाननि हाबजेननायनिफ्राय बा बैसाग दाननि सेथि साननिफ्राय बे मानसि बैसागुखौ फालिनाया जागायो बेनि सिगां मोसौ बैसागुखौ जोङो सैथ्र दाननि जोबथा सान खालि फालिनाय जायो मोसौ बैसागुखौ जोङो बैसाग दानाव फालिनाय जाया नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां अब्ला बैसागुनि सोमोन्दै नोंथांनिफ्रायबो फंनैसो मिथिनो मोननानै आरोबाव आंबो साबसिन मोनबावबाय दानिया आङो नोंथांजों बैसागुनि गिबि जागायजेननाय साननि सानसे सिगां जायखौ जोङो सैथ्र दाननि जोबथा सानावहाय फालिनाय जायो बे सानाव जोङो बर हारिनि दोरोङारि नेमखान्थि बादियै गोखा गोखै जानाय जोंहा मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो हुदा दङ दा बेनि सोमोन्दै नोंथांजों आङो फंनैसो सावरायनो लुबैदों बैसागुनि सोमोन्दैथ जोङो मिथिनो मोनखाब दा गोखा गोखै जानाया जाहैबाय बेयाव माखासे गोबां फोथायथियाबो हाबनानै दङ खायसे ओनसोलफोराव गोखा गोखैखौ बैसागनि से अक्टखालिबो संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो खायसे ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव संक्रान्तिनि जोबथा एबा सैथ्र दाननि जोबथा सानखौनो संक्रान्ति होननानै जोंनि ओनसोलाव मखनाय जायो नालाय नोंथां बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव संक्रान्तिनि बेलासि मोनाबिलि समाव संनानै बां बांसिनै मोनाबिलि समाव संनानै जानायखौ नुनो मोनो दा जोंनि ओनसोलाव बे संनानै जानायाव माखासे मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंफोरखौ खां जोङो बांसिन बर हारिनि बर समाजनि सुबुंफोरा मिथिंगाजों सरजाबनानैनो मिथिंगाखौ आंगो खालामनानै मिथिंगा बिखायावनो गोजोमनानै रायजो जाग्रा सुबुं बेनिखायनो बैसागुनि सिगां सानाव संक्रान्तिनि सानखालि गोखा गोखै जा जानायनि मैगंफोरखौबो जोङो हाग्रा बंग्राफोरनिफ्रायनो नागिरनानै जानाय जायो नोंथां दा बेयाव जोंनि ओनसोलाव संक्रान्ति सानाव गोखा गोखै जानायाव गाहायै बोसोराव जिनै दानजों सरजाबनानै गैथाराबाबो मोनजिनैथा गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगंफोरखौ खांनानै ज एवनानै जायो खायसे ओनसोलाव बेखौ खुंखा जानाय होननानैबो बुङो नाथाय जोंनि ओनसोलाव गोखा गोखै होननानै बुङो मानोना बैफोर मैगंफोरनि थावनाया गोखा गोखै गोबां गुबुन गुबुन मैगंफोरखौ ज खालामनानै जायोखाय बेनि थावनाया गोखादबबो जायो माब्लाबा गोखैबो जानाय खौ जोङो मोननो हायो बेनिखायनो गोखा गोखैखौनो जोंनि ओनसोलाव बाहायनाय जायो नोंथां दा बे गोखा गोखै जानायाव माखासे फोथायनायबो दङ बेखौ आङो नोंथांनि सिगाङाव फंनैसो बुंग्रोनोसै जेरै
बुंग्रोदो नोंथां
नि सुबुंफोरा आबाद गाहाय हारि हिसाबै सुबुंनि महरैसो बांसिनै बेखौ फोथायनाय जायो जेरै बै मैगंफोरखौ जानानै गोदान बोसोराव आबादारि बर फोरा जेबो बेमार आजार जानो हायाबा हामगौ एबा जायाबा हामगौ बै मैगंफोराव थानाय गुबुन गुबुन मुलि मुलि हिसाबै बाहायनाय बै मैगंफोरनि गुनफोरा ज जानानै सासे सुबुंनि देहाखौ देहायाव थानाय माखासे बेमार आजारफोरखौ होस्रांनानै गोजाम बोसोरजों लोगोसे थाबोफायो बा गोमोरहोफायो आरो गोदान बोसोराव गाहाम देहाखौ लानानै जोङो समाजाव मोजाङै थांनानै थानो हायो आरो आबाद मावनो थाखाय मोजाङैनो साखा फारा जानानै दैज्लांनि आबादखौ मावनो हायो बेफोरबायदि फोथायनानैसो जोङो बै गोखा गोखै एबा खुं खुंखा एवनायखौ जानाय जायो नोंथां नोंथांनि ओनसोलावबो बेबायदि फोथायथिफोरा हाबनानै दङ नामा
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बैफोरबायाददि फोथायनायखौ लानानैनो बे गोखा गोखै जानायखौ जोंनि ओनसोलावबो जानाय जायो आरो बै गोखा गोखै जानायाव नोंथाङा माखासे फोथायनायनि बाथ्रा बुंदों आरो मा समाव जानाय जायो एबा मानि थाखाय जानाय जायो बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायबाय जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो बेफोर फोथायनायखौ लानानै लानानैनो बैफोर गोखा गोखैखौ हाग्रायाव खांनानै जानाय जायो दा आङो नोंथांनो बैफोर माखासे गोखा गोखैनि मुंफोरखौ एसे फोरमायनानै होनो सानदों बेफोरो
औ जोबोद मोजां नोंथां। नोंथाङा फोरमायनो हागोन दे आंबो बै गोखा गोखै मैगंनि मुंफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैखादोंमोन अब्ला नोंथाङा फोरमायसाय जोङो मा मा गोखा गोखै मैगंखौ जानाय जायो।
नंगौ नोंथां आं बिदिब्ला फोरमायलाङनि मा मा मैगंफोरखौ जोङो खांनानै बै गोखा गोखै जानायनि मुङाव जानाय जायो आं बेफोरखौ फोरमायलाङि बेफोर गोखा गोखैयाव जोङो खांनानै जायो। खारौ खान्दाय बेफोरनि मुङा गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुनबो जानो हागौ नाथाय आङो जोंनि ओनसोलनि मुंखौ मखनो सानदों जोंनि ओनसोलाव मा मुङै मखनाय जायो आं बेखौनो मख'लांगोन नाथाय बेनि मुङा गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुनबो जानो हागौ जोंनि ओनसोलाव खार' खान्दाइ नोरसिं दौस्रेम लाफा सायख' मानिमुनि दिंखिया
खिफि बेन्दोंबो
नंगौ नोंथां। खिफि बेन्दों
नोंथांनिफ्राय बेफोर मैगंनि मुंखौ खोनानानै आङो गोजोनबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नोंथां।
दे बिदिबा